हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना
औ औ खोनागासिनो खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
ओ नोंथाङा आङो मोजाङैनो दंथ'यो बिदिब्ला नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन।
आङो नोंथांजों बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ जों बयबो मिथिखायो बिफां लाइफाङानो जोंनि थांना थानायनि राहा होननानै बिफां लाइफां गैयाबा जों थांना थानो हाया मानो होनना बुङोबा। बिफां जेनिफ्राय जों अक्सिजेनखौ मोनो जेनिफ्राय जों हां लायो बे बिफां लाइ बिफांनिफ्रायनो मोनो जोङो कार्बन डाय अक्साइड हगारनानै जों बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन लायो बिदि आरोोना जों बिसोरनि थाखाय कार्बन डाइ अक्साइडआ जेरै आदार जोंनि थाखाय बिदिनो अक्सिजेना। जोंङो अक्सिजेन गैयाबानो थांनानै थानो हाया जोंनि हां लानायानो अक्सिजेनजोंसो लायो बिफां लाइफाङा आरो जोंखौ गोबां रोखोमाव मदद खालामो जेरै बार जानाय आदार आरो मुलि फ्राथ' बांसिन बिफांनिफ्रायनो बानायो होननानै जों मोनथिनानै मोनखायो जेरै आयुरवेदिक जों जेखौ लायो बेफोर गासिबो बिफां लाइफां बिफांजोंनो बानायजोबनाय जोंना आयुरवेदानि माबाफ्रा मुलिफ्रा आरो गोदोनि समावथ' बिदि हस्पितालस बिदि डक्टर रावबो जेबो गैयामोन बे समावहाय जोङो गोदोनि मानसिफोरा बिफां लाइफां एबा हाग्रानिफ्रायनो मुलि बानायनानै गावनो गावनि बेमार एबा गावनि जानायफोरखौहाय बिफां लाइफांजोंनो फाहामना लायोमोन आरो बुङो बुङो खि गासिबो बिफां लाइफाङानो। मोनसे माबायाव मेडिसिनेल होननानै गासिखौबो माबा मोनसेनि थाखाय बाहायनाय जायो बबेबा मोनसे बेमारि। बाहायनाय जायो गासिबो बिफाङानो होनजोबनो हायो आरोना बिफां लाइफां बिफाङा आरो जोंनो फिथाइ सामथाइ मुलि जों लोगोसे आरोबाव लखा जों जेराव लिरो जों जेखौ फरायो बेबो बिफां लाइफां जोंनो बानायनाय आरो गय बिगुरफोराबोथ' जोंना हाबा हुखाफ्राव थोरसि लथा बेफोरखौ बाहायनाय जायो होननानै जों नुनो मोनो गोबाङानो दाना। गय बिगुरनि थोरसि लथा बानायनानैबो जों हाबाफ्राव नुनो मोनो आरोना दखानफ्रावबो गय बिगुरनि थोरसिल' लथाब फानग्रा जाबाय दाना आरोबाव औवा गुन्दै। औवा गुन्दै जोंबो जोंना मुर फुथि बानायो मायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना आरो माखासे मेदिसिनेल लान्स जेरैहाय जोंनि न'आवनो थायो बेफोरो जोंनि न'आवनो सिलायावनो गायनानै लानाय एबा जोंनि। न'नि बाउनडारियावनो थानाय बेफोर जाहैबाय थुलसि थुलसिखौथ' बयनिबो न'आव नुनो मोनखायो जोङो बर'फोरनाव थुलसिया जोंनि फुजा होनाय मानायावबो बिराद खामानि होयो बयनोबो नांगौ जायो आरोबाव बेखौहाय जो मानलु मानला खारनो थाखाय दुगैनायावबो होनानै दुगैयो आरो एल एरा एल'भेराखौ होनो थाङोबा एल'भेरा बारा मो-बारा थांलाबाया आरो थांबाथाय बिराद मोजां। आरोना बे बियो मोखां स्किन आरो ओ खानाइ बे फोरनि थाखाय बिराद मोजां एल'भेराया आरोबाव एल'बेराया जायनि न'आव थायो बियो मोजाङै थांलाङोबा दस बोसोरसो एबा। आद बोसोरसो जा थायोबा एल'भेराया। बिबार बारोबा बिनि बिबार बे न'खराव एल'बेरा बिबार बाननानै होयोबा बिनि नख'रा मोजां लाखि खि जायो बिदि होननानै मानिनाय मोनसे दं आरोना गोबावजों खनसेसो बारोमोन। गोबाव माने बोसोर बोसोरनि उनावसो खनसे बारो नालाय आरो सुमफ्राम। बिलाइआबो सुमफ्राम जेनेबा सुमफ्राम बिफाङाथ' बयनाबो थाखायो गामि गामिनाथ' बयनावबो थायो। समब्राम बिफां बिफांनि बिलाइाबो उदै सानायफ्राव उदै सानायफोरखौ फाहामनो एबा एसे मोजां सागा होनो थाखाय सुमफ्राम बिलाइाबो मोजां होनो आर ना आरो गेन्दा फुल गेन्दा फुल थ' नङा गेन्दा फुलनि बिलाइ बेबोथ' बयनिबो न'आव थाखायो गेन्दा फुलनि बिलाइखौ जोङो बौनाय आखाइ आथिं बौनायफ्राव थै ग'गा होनो थाखाय। सिफ्लेना होयोब्ला जोंना थैआबो गगायो एबा गनाया खम जा बिदि होनो आरोना खानसे मोनथिखागौ बेफोरो जोंना हाग्रानि हाग्रानि माबा? जोङो बेफोरखौ ओ खानानै जायोब्ला गगा मोननाय एबा गुजुनाय समावहाय जों खाना जायोब्ला जोंना गगा मोननायफ्राबो फामो होनो आरोना जों बे बेंखायनो हाजासे ओ बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द खालामनांगौ मानोना दा जोङो ग्लबेल वार्मिंनिबो सिखार जागासिनो जेनि थाखाय। गरमाबो बारायगासिनो बिफां लाइफां गैया जों बार जानो दा जोङो बार लुगैबाबो जों बारखौनो मोना गरमाव जोङो। थानोनो हायि बेबायदि जायो दा साननैसोआथ' जों बिदिनो जादोंमोन दाख्लैफोर गरमाव। बेखायनो हाजासे बिफां लाइफां गायनांगौ होनो आरोना आरो। टाउन सहरफ्राव बिदिनो हाग्राफोरखौ दानफायनानै बिफां लाइफां। हाग्राफोरखौ दानफायनानै बिल्डिं स्कुल मलस बेफोर लुनाय। जोङो बन्द' खालामनांगौ मानि स्कुल मल्सफोरखौ लुनांगौ बाट बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै लुनाङा आरोना जे बिसोरो जोंनि जिब जुनारनि न' होननानैसो जोङो बुङो बिफां-लाइफांखौ मानो होनोब्ला बिसोर बाहायनो। थायो दा बिफां-लाइफां दानफायनायनि थाखायनो जिब जुनारफ्राबो गावसिनि न'फोरखौ गैयैखाय। गामि गामिफ्राव सोरनावबा सोरनावबा मैदेर फैदों माबा फैदों होननानै खोनानो मोनो न'फोरखौ गाख्लेबनानै थांदों मानसि बु बुथारना थांदों बिदि खोनानोबो मोनो मानो होनोबा जोङो बिफां-लाइफां बिसिनि न'खौनो। सिफायनानै होनाय जाबायबा ओंखायनो बिसोरो थानो जायगा गैयियाव बिदि फैनांगौ जायो आरो ना।
अ अ नंगौ।
आरोबाव आं बुंनो सानबावो कि जोंना दावमा दावसा जे जे बिसोरनि न'आनो बिफां लाइफांावनो थायो बिसोरो बिसोर बासा खालामनानै। बिफां लाइफाङावनो थायो आरो अखाफोर हायोब्ला बिसोर गावसोरखौ। अखानिफ्राय बासायनो एबा ओ गावसोरखौ सियै माबानो थाखाय बिसोरो बिफां लाइफाङाव बानानै थायो दा फोरनो गैयाब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला बिसोर दा बहाय थागोन। ना माबाफ्राबो दाउफ्राबो। बेखायनो जोङो हाजासे बिफां लाइफां गायनांगौ आरो।
ओम।
दानफायनायखौ खम खालामनांगौ जों सानसेयावनो जों सानसेयाव मोनसे एबा सासेया मोनसे बिफां गायोब्लानो जोङो इयुननि थाखाय जोंना मोजां जागोन मानो होनोब ब्ला जोंहा इयुनाव बिफां लाइफांनि बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहाबो जोंनो खैफोदाव फैगोन जों मानसिफ्रानो आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानबा बुंनो हागोन।
अनो थारैनो बे दंफां लाइफांफोरनि गेजेरावहाय जोङो बुंनो हायो जे ओ दंफां लाइफां दानफानाय बा दंफा- दंफां लाइफां जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो ना। जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जे जोङो हां लानायफोरावबो जोंहा दंफां लाइफां फांनि गोनांथि जायो जेरैहाय जोङो दंफां लाइफांफोरनिफ्राय जों हगारनाय गेस अक्सिजेनखौ जों लानाय जायो आरोना।
औ औ।
आरो जोंनि हगारनाय जोंनि हगारनाय ब कार्बनडाय अक्साइदखौ बिसोरोबा बोनानै लानाय जायो आरो दंफा लाय दा बिनो जोहै बो माने बुंनो थाङोबा आथिखालाव जोङो गोबां माने गोबां जेबा ओ टाउन सहोर बा जोंनि गामि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने खायफा खायफा जागा फ्राव बा दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानैबा जोङो बायदिसिना दामिन दारि बा बेफोरबायादिनो कलकारखाना बेफोरबायदिनो आरो जोंहा गिदिर गिदिर बा बेफोरबायदिनो मिसि बायदिसिना बो बहायनायखौ नुनो मोनो। माने बे जाहैबाय मान जोंनि बेफोरबादि बहायनायनि थाखायबो बा जोङो जोंनि हां लानाय बा बेफोरबायाददिनो गोबां अरनबादिनि खहा जायो आरो नाव जेरैहाय जोङो बहाबा गो आरो आथिखालाव गोबां मानसिफोराबा बेफोरबाददिनो गोदो गोदायनि समावबो जोंहा माने गोबां मानसिफोरानो माने हादान जाहोयो बा बिसोर गामि ओनसोलफोरखौ गारनानै गोजान गोजान जायगाफोराव हादान जाहैयो। हादान जाहैनो बिसोरबा हाग्रा बंग्रा बा दंफां लाइफां गाैखौबो दानस्रिनानै बि सोर हादान जानाय जायो आरो ना।
औ।
जेरै बेफोर हादान जानायफोरा माने जोंहा गोबां दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनाय जायो बेयाव जों गोदानै न' लुहैनाय जायो बेयावबो जोंहा गोबां खहा जायो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो गासिबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनोहाय बेयाव ओ जिब जुनार बा बेफोरबाददिनो जिब जुनार आरि थानाय जायो। बेफोर जिब जुनार आरि थानायफोराव माने जोंहा जिबु उन ओ जिब जुनारफोरा नोंथाङा बुंनायबादिनो जे बेफोराव ओ हाग्रा बग्रा दांफैनाय बा बेफोर थानो गैयिनि थाखायनो गोबां गामि ओनसोलफोराव फैनानै बा बिसोरो गोबां गाज्रि खामानि ओ बेफोर गासैबो माने ओ आरो नोंथाङा खोना
औ खोनागासिनो नोंथां।
अ आरो बुंनो थाङोबा बेबादिनो जोंहा जेरै जों जोंनि आबहावबाफोरा माने बायदिसिना
बिसोरनि दमाफोरा माने गोबां गोबां गाज्रि खालामदों आरोना बिनिखायनो बेफोरबायदि खानाफोरखौ बा बेफोरबादि दामिनदारि गिदिर गिदिर मेसिन गोबां
हेल'
हेल'
औ
जोंहा माने ओ बेफोरबादिनो बेफोरबादिनो जेर दंफां लाइफांखौ गोबां रोखोमनि बानायनो हायो। जेरै जोङो बायदिसिना दंफांनिफ्राय जोंहा कारट बा बेफोरबायदिनो गोबां लुनो हायो जे जोङो काट बायसिना बायनो हायो बा दंफांनि दरजा बा दंफांनि खिरखि बुंनो हायो आरो बेबादि बुंलाङोबा नोंखौ दंफां गोबां हेफाजाब होयो ओेरै दंफांनिफ्राय जोङो उन्दुग्रा बिसिनाफोरबो खालामनाय जायो बा जोङो दंफांनिफ्राय गोबां रोखोम जोंनि माल बुस्थुफोर खालामनो हायो जेरै जोंनि गोनांथि जानाय बेफोरखौबो जों खालामनो हायो आरो। जेरै दंफाङा दंफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बा जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दानालासिनोबा जोङो दंफां लाइफांफोरखौ सानफ्रोमबो गायनांगौ बेफोरबायदि आरो बेफोरबादिनो आरो
ओ बा जोङो दंफां लाइफांफोरखौ ओ ओरैनो बेफोरबादिनो ओरैनो जेनेबा बेखौ
जोङो दंफां लाइमोनबा गोबां जेनेबा गावनि नांगौ जानाय बा बेफोरबाददि गोनांथि जानायखौ जों मोननो हायो आरो। जेरै जोङो बानायनो बुंनो थाङोबा जोंहा जेरै आरांगा टेबोल चियारबो ओ टे- जोङो दंफांनिफ्राय सेयारफोरबो बानायनो हायो। बेबादिनो जोंनि थाखाय माने दंफाङा जोबोद गोनांथार आरो बुंनो थाङोब्ला।
उ उ उ
अ ओ- आरोहाय जोंहा दंबावो जे जोङो दंफां ओ खायफा खायफा मानसि मानसिफोरा जोंहा आथिखालावबो माने गोबां माने जोंनि दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनाबा बिसोरो गोबां बायदि बिसिना न'आव बांंबो खालामो बा बुंनो हागोन जायगा दंफां लाइफां दान नाया गोबां माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावबो जायो आरो ना। जे जोङो सुबुंजमा बांनायाव जोंहा जेरै गोबां मानसिफ्रा सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाउनाव बा जोङो थानो थाखाय दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानैबा जोङो बेखौ
गोबां ज ब न' बां लुनो गोनां
होमबाबो गोबां मानसिफोरा माने दासिमहालागै थायोबा बे दंफां लाइफोरखौ दानस्रांनानै गोबां आबाद मावोबा बिसोर थांनो बेफोरबो जोंनि थाखाय
औ औ बुंनो थाङोबा जोंहा बेबायदिनो जे जोंहा दंफा लाइफाफोरा जोंनि थाखाय जेनेबा गा होननानै बुंनांगोन जों दंफां लाइफांनिफ्राय जेरै जोङो अक्सिजेन मोनोबा अक्सिजेन मोनो आरो जोंनिफ्राय बिसोरबा कार्बन डाइ अक्साइड मोनो आरो ना बेबादि दंफां लाइफां गायनांगौ आरो जोङो